हेल नोंथां।
अ बुंलाय।
औ नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ नोंथांङा आं आं नोंथांजों बरफोरनि जि मोनसे गाहाय जा जामुं एबा आदार एबा ओंख्रिनि सायाव आं सावरायनो सानदों बरफोरहाथ गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जि दोरोङारि ओंख्रिफोरजों। मोनबोनो होन दोरोङारि ओंख्रि जोंङो मोननो हायो। दा आं नोंथा। थां जों बे समाव बरफोरनि जि सामु आरो अनला। सामुजों अनला जि दोरों गाहाय ओंख्रि ख्रि बे ओंख्रिखो माबायदि संनाय जायो। आं नोंथांनि। नोंथांजों दसे सम सावरायनो सानदों नोंथाङा आंनो सामु आरो अनला माबायदि संनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे बेखेवनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन। अ जेनेबा जोंङो अ अनलाजों। सामु ओंख्रिखौ होननानै बुंङोब्ला जों अनलाजों गोबां बायदिसिना बिलाइारिफोरखौबो जों जानो हायो जेरै अनलाजों थाइबें बिलाइ अनलाजों बासिखा। बिबार अनलाजों सामु ओंख्रि अनदलाजों एम्फौ लाथा। आरो अनलाजों गा बारि बिबार। अनलाजों सेवालि बिबार अनलाजों ना अनलाजों मेवाइ आरो उम बिदिनो। अनलाजों दाउ बिदिनो। गोबां जों अनला जा हायो नोंगौना नोंथां।
जेनेबा जोंङो जेन दा नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ अनलाजों सामु ओंख्रिखौ बोरै जायो होनना बुङोब्ला जों जेनेबा सामुखौ दैमा एबा दैसा बिलो जाम्फैआरिफोरावसो मोननो नोंगौ ना नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
साम'फोरा जाबाय साम' गोलाव, साम' दाहोनाय, साम' खहे आरो साम' लादाय बेनि मादाव बर' साम' गोलाव आरो साम' दाहोनायखौनो अनलाजों जायो आरो साम'खौ दैनिफ्राय खननानै लाबोना खमैबो हरसे एबा ह बाल्थिंआव दोनना सोमनानै दोननो नांगौ। अब्लासो बियो खिगारो होनना बुङो। सोमना दोनोब्ला साम'आ खिगारनाय साम'आ गोथ थार जायो। जानो गोसोब्ला अखानायै फुङाव एबा बिनि उनाव साम'खौ सानद्रियाव बख'ना लानानै जागा होनानै दाखोन खौ गारनो नांगौ दाखोन गारनाय समाव बिजिजों थुखांना दाखोनखौ बोखानानै गारनो हायो। आरो दाखोनखौ गारखांजोबोब्ला साम'नि खिथुखौ सिखाजों दानस'नानै गारनो नांगौ। दानस'योब्लासो जानाय समाव सब ख'नो हायो बिनि उनाव बिनि उनाव दानाय स दान्नाय साम'खौ दोआव एबा बिनि ओ खोनाबाय नोंथां? हेलौ औ औ औ गारनो नांगौ। दानस'योब्ला जानाय समाव सबख'नो हायो नङाब्ला दा बेखौ दानस'आ लासिनो सङोब्ला बि खौ जोङो जानो हाया बिनि जि मोदोम बियो गब बिनि उनाव दाननाय साम'खौ दोआव एबा मैगं खादायाव लानानै साम'खौ मोजाङै मैला खारजासे मानजिनानै सुनो नांगौ। बेहाय मानजिनानै सुनाय समाव खायसेया लेबुबो बाहायो आरो खायसेया सम हिबो बाहायो खोनाबायना नोंथां? औ बे समाव साम' खलथानि बिलाया खारदोंना खाराखै मोजाङैनो नोजोर होनो नांगौ बेनि उनाव साम'खौ ओंख्रि दोआव थाव, संख्रि, बानलु हाल्दै, मस्ला होनानै दै रानजासे एवनो नांगौ एबा थाव होआलासिनो खारादै होनानै एवनो नो हायो आरो मोजाङै एवनानै दै रानोब्ला जखानि दै होनानै साम'खौ रुनो नांगौ। साम'नि दैया जेब्ला ग्लाब ग्लाब गोदौवो अब्ला देनानै लाखानाय अनलानि उन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सानानै खादौजों फिदिंना हरनानै ओ एरनो नांगौ आरो। बेबायदिनो जेनेबा दसे सम गोदौ होनायनि उनाव ओंख्रिखौ नायनानै संख्रि साखिना खांनो हायो। आरो बेनि उनाव बर'नि थाखायबो जोबोर खहाबगोनां नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
साम'खौ जोङो नाथाय भिटामिन ए गोनां जाग्रा आदार होननानैबो बुंनाय जायो बेनिखायनो बेखौ मेगननि थाखाय गाहाय खाजा होननानै बुङो बे ओंख्रिया बर' हारिमुनि मोनसे सिनायथि आदार नंगौना नोंथां? बेनो जों अनलाजों थाइबें औ बेबायदिनो जों अनलाजों थाइबें बिलाइ सङो सङो आरो बेबायदिनो बे संनाया जाबाय जखा बायदियै माइरंखौ सोमनानै एसे लाग्रोनाय जायो आरोबाव गोनांथि बायदियै थाइबें बिलाइखौ खानानै लाबोनाय लाबोना मोजां सिग्लि सिग्लि सुनानै गेब्लेहोना लाखानाय जायो एबा बेखौ अनला गुन्दै देनाय समाव होफानाय दे होफानाय जायो बेबायदिनो थियारि खालामखांनायनि उनाव ओंख्रि दोआव जखानि दै लानानै अदाबाव अर सुनानै गलाब ग्लाब गोदौ होनानै अनखौ गारनानै खादौजों उरायनानै होनाय जायो एरनानै होनाय जायो लोगोसे जखा बायदियै खारदै एसे होनानै नांगौ ओ बिनि उनाव संख्रि बानलु हाल्दै मस्ला गंगार दुन्दिया होनानै जब जब गोथौ होना लानाय जायो फ्राय ओंख्रिया जाजाथाव आमथा जायोब्ला संख्रि साखिनानै खांना लाबोना दान्दिसे उनाव ओंखाम जानो हायो बर'फोरा बे ओंख्रिखौ दैज्लां बोथोराव बांसिनै जायो बे समाव थाइबेंआ मोनो बेनि औ बेयो मुलायारि गोनां मुलियारि गुन गोनां ओंख्रि सोलायनाय गोथावजाग्रा आदार बेफोरबायदि ओंख्रियानो बर'फोरा खान्थि गोबोरलायनाय ब्रां ब्रां ओंखाम जायो बर'फोरा जाजाथाव मैगं गैयाब्ला दैज्लां बोथोराव अनला ओंख्रिखौनो गोसोखाङो बिनि खरसाया बाङाय नाथाय जानानै सोलेरखौ थाजिम खालामनो हानाय मोनसे गाहाय ओंख्रि बेयो उन्दैनिमोनबो खहा लाबोआ आरो जों बेबायदिनो अनला जों मा सिखा बिबार जानो हायो बेबायदि अनलााजजों मासि बिबार संनाय खौबो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय खोनाबायना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों
औ गिबियावनो जेनेबा जखा बायदि अनला ओंख्रि जानो थाखाय माइरं एसे सोमना लाग्रोनाय जायो उनाव बियो एसे गुरै जायोब्ला उवालआव देग्लिनानै अन गुन्दै खालामना लाग्रोनाय जायो बेबायदिनो बासिखा बिबारखौबो बागाननिफ्राय खानानै लाबोना दैजों मोजाङै नानै थियारि खालामना लाखानाय जायो आरो ओंख्रि दैयाव जखानि दै लोंलानानै दैखौ फुदुंनानै गोदौहोनाय जायो जेब्ला दैया मोजाङै ग्लब ग्लाब गोदौनो लायो बे समावनो दैखौ देखानानै लाखानाय अनखौ अनाय जायो एरनाय जायो अनला एख एख ङोब्ला सुनानै लाखांनाय एबा सिखा बिबारखौ सोसन्नाय जायो। लोगो लोगो जखानि खादै एसे होनानै खोस्लिजों एरनानै होनाय जायो बेनि उनाव संख्रि बानलु हालदै मस्ला दुन्दिया आरि मोदोमनाय आरो गोथाव जानायनि होनो नांगौ बेबायदिनो ओंख्रिया मोजां गोजाथाव महरै लायोब्ला सं फैसाखिनानै खांना लाबोनो हायो आरो एसे गुसु खालामना गोथाव ओंखाम जानो हायो बे मुलियारि गुन गोनां जाग्रा खाजा ना गोरान बेदर गोरानबो गोरानजोंबो जानो हायो गगा मोननाय गुजुनाय आरि बेखौ फोरानना गुर मेथाइ होनानै साहा फुदुं होननानैबो लोंनो हायो खोनाबाय नोंथां
खोनादों नोंथां
औ बेबायदिनो जों गोबां अनला इंदि जानो हायो जेरै अनलाजों एम्फ लाथाबो जानो हायो जों अनलाजों एम फल'थाजानायखौबो नोंथांनो आं एसे फोरमायनो सानदों खोनाबायना नोंथां औ जखा बायदियै एसे माइरं सोमनानै रुहोनानै बोखांना उालाव देनानै उन गुन्दै खालामना ला थियारि खालामना लाग्रोनांगौ बे अनलानि माइरंआव जोसा माइ जायोब्ला मोदोमफोरु जानो गोथाव जायो होननानै जोङो बुंनाय जायो आ रो आरोबाव एफखौ गोथाङैनो सारायाव एसे एरदबनानै सनै सनै बस'नानै लाग्रोनो नांगौ दानिया ओंख्रि दोआव दोआ जखानि दै लानानै फुदुंनानै गोदौहोनो नांगौ जेब्ला फोदुंनाय रिया ग्लाब ग्लाब गोदौ अब्ला अन गुन्दैखौ खौ सारनानै खादौजों एरनानै होनो नांगौ बिनि उनाव एम्फौखौ दैजों मोजाङै सुनानै अरलायनानै हास'नानै लानो नांगौ आरो संख्रि बानलु हालदै खारदै दुन्दिया सामब्राम मस्ला होनानै जब जब गोदौ होनानै संख्रि साखिनानै खांनो नांगौ बेनो जाबाय अनलाजों एम्फौ ओंख्रि आरो बियो बर'नि मिलौदों ओंख्रि खायफा न'आव एम्फौखौ थाव संख्रि बानलु हाल्दै मस्ला ला होनानै इउक्र लानानै बे ओंख्रिखौ सङो बियो गोथाव आरो प्रटिन गोनां आदार होनानै सानो आरो
औ सावस्रिनि थाखाय बर'फोरा बे खाजाखौ गाहाय होनानै थायो बे मुलिआलि गोनां गुनिबो गोमा सिथुरों खारनाय एम्फौ समाव एम्फौ सि आलु संनानै दि जायोब्ला बांसिनै ओंखारसिननानै हामगैयो होननानै जों फोथायो आरो खोनाबायना नोंथां।
औ। नोंथाङा दायो आंनो बिनिफ्राय साब साबसिनै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा अनला ओंख्रिखौ जों मा मा माबायदि जायो।
औ औ। अनला ओंख्रिनि बेलायाव नोंथाङा गोबां गुबुन गुबुन अनदला संना जानायनि सोमोन्दै बेफोर अनला ओंख्रिया जोंनि बर'फोरनि बे दोरों मुलि फोर जों जेन सोमोन्दो गोनां बेफोरनि जोंनि सोलेरनि बेराम आजारजों जेन ओंख्रि जानायफोर दोरों ओंख्रि जानायफोरा सोमोन्दो गोनां बेफोरनि सोमोन्दोथां गुवारै बे वनानै होबाय नंगौ। जों जे साम' सान अनला बे जोंनि मोनसे दोरों ओंख्रि बे गासैबो बर'फोरानो जायो बे बर'फोर नि गाहाय जाग्रा एबा जामुं आजाद मनानै ज मिथिनो मोनो। ओमफ्राय जों गबियावनो अन गुन्दैनि गोनां जायो बे अन गुन्दैखौ बानायनो थाखाय जोङो नांगौ जानाय जि माइरं बे माइरं खौ जों दसे सम सोमनानै दोननाय जायो आरो जि मिनिटसो सोमना दोन खांनायनि उनाव बेखौ उवाल नङाब्ला थौसियाव देनाय जायो बेखौ देनानै गुनदै खालामनानै लानाय जायो आरो। साम' बेखौ जोङो दैमा बिलो फु फुख्रिफोरनिफ्राय हमनानै लाोनाय जायो हमना लाबोनाय जायो बेखौ खमैबो जों हरसे सोमनानै दोननाय जायो आरो सोमना दोननायनि उनाव नाय बे साम'नि जे दाखं एबा बेखौ जोङो बोखानानै गारनाय जायो। आरो बेखो जोङो खिथुथिं दानस'नानै होनाय ज जायो जाहाथे बिथिं बार हाबो आरो जाहाथे जों बेफोरनि सिंनि मोदोमखो जोङो गोरलैयै सोबख'नानै ज जानो हायो बेनि थाख खाय जोङो साम'नि जि खिथु बेखौ जोङो दानस'नाय जायोमोन साम' अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो साम' सिनायनानै लानाय साम' खौ जोङो गिबियावनो जोङो बेबायदिनो थाव, सामब्राम, बानलु ज जिरनांगौ मस्ला मस्लि बेखौ होनानै जोङो इउख्रोप ना लानाय जायो खारै एसे होनानै उम उम आरो एव खोबना लानायनि उनाव बेयाव बेखौहाय जोङो दै होनाय जायो दै होनानै ज जोङो ग्लब ग्लब गोदौनाय समाव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो देनानै लानाय अनला अन गुन्दैनिस होनानै होनाय जायो आरो बिदिनो गोबाव गोदौ होनायनि उनाव जेब्ला बियो मोनसिगोन पाक गोनांदों मोनसे ओंख्रिनि महर जाहैयो अब्ला बे समाव बर'फोरा गंगार दुदिया आरो बेनोस बेबायदिनो हाइजें बिलाइ स सामब्राम बिलाइ बायदि मिथिंगायारि जि मस्लाफोर बिलाइफोर बेफोरखौ होनाय जायो बर'फोरा मिथिबाऔदि अनदला ओंख्रियाव स सामब्राम बिलाइ, गंगार दुन्दिया बायदि होबा गोथावसिन जायो होननानै जाय बेख बेनिखायनो बर' आइजोफोरा बेफोरखौ एबा बर' समाजाव बेफोर मस्लाखौ जोङो बाहेरफेरबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों दे बिदिब्ला नोंथां जों दिनै बेसेखिनियानो दोन्थ'नोसै नामा?
अ जागोन नोंथां जागोन।
स